दे जोंहा बिदिब्ला थोंजोनि टपिकआवनो थांखानोसै नामा? औ औ जोंहा टपिकखौ लानो बिदिब्ला गामिनि थासारि। माने गामि ओनसोलावहाय माबोरै थासारिफोरजों मोगा मोगि जानांगौ जायो। बिदिब्ला गामिनि सुबुंफ्रा माबोरैहाय रायजो जायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनाया। हो औ औ औ बिदिबब्ला नोंथाङा एसे बुंग्रो। नामा गामिनि ओनसोलनि माने थासारिफोरनि सोमोन्दै।
होमबा आं बुंग्रोनोसै माने। गामि ओनसोलाव माने रायजो जानाय आरोना।
औ
गामि ओनसोलनि थासारि गामि ओनसोलाव रायजो जानाय माने आगोल जेरैमोन। दा माबायदि सोलायबोदों इनो बुहुद फारागथि दोङो आरो बेनि लोगोसे आरो। सोहोरनिखो होनोबाथ' बुहुद फारागथि दासिमबो माने गोबां गामियावनो माने डेभेलप जादों खिन्थु। खायसे खायसे बुहुद गामि द इदि दासिमबो माने डेभेलप जानो हायाखै। जेरै द बिदिनो बांसिनसो गोग्लैसोलांदों माने बोरमानि थाखाय म जागासिनो बेफोरखौ माने माबोरै सानबाबो सानखनो हाया। दा जोंनि खाथियाव थानाय मोनसे गामिखौनो लानानै बुंनि आं।
औ
ओरैबायदि माने ज जेराव माने मानसिफोरा माने मा होंगोन बेखौ सोलायनो रोङाखै आरो दासिमबो मानसि अ दाथ' टेक्न'लजिनि मुगायाव मानसिफोरा अबेनिफ्राय अबेयाव गाखोलांखो नङा होमबा बेबायदि टाइमावबो माने दासिमबो खायसे खायसे गामियाव ओरैबायदि गोग्लैसोनानै दं ना फरायनाय दं ना गथ' गथायाइनि फरायनाय संसार सनो ना गावसोरनि मोजां मोजां लामाजों फैनाय न'खरखौ फोसाबनायनि बाथ्रा सानो बेफोरखौ माने जेबो साना माने दिनै माबोरै मोनजागोन गाबोन माबोर बोरै मोनजागोन माने इमान माने नर्मेलाव थानो लुुगैयो माने गावनि लाइफखौनो माने ओरैनो जोनोम जागारदों होननानैसो साननानै लायो खोमा माने माब्लाबा मोजां जानो लुबैनायनि लुगैनायाव गैया आरो इसनि गोसोआव आ गावनि गथ' गथायाइखौ फोरोंनायाथ' बाद हो गावसोरनो माने ओरैबायदि गोग्लैसननाय सानफ्रोम बो सेरेब सावनाय लोंनाय जानाय गोनदो गोनदो माने मोजां लामाखि थांनो होननानै मालाबा लुबैयाबो सानाबो
औ
अं गावसोर माने गावसोरबोथ' गोदोनिफ्रायनो एसेबो नाजाबोआसै नालाय दा बोरैख कसमा दडेभलप जानो हानो हायाना गावसोरबो बुहुत गोरिब ओंखायनो गावसोरनि न'खरखौ खुंनो थाखायनो माने माबोरै मोनजागोन माबोरै बोरै मोनजाया बिदि बिदिनो उन्दै बैसोआव हाबा जागोन गथ' गथाय खांगोन बेनि उनाव बेबायदिनो माने गामियाव बिदि मानसिफोरा बुहुद थायोब्लाना माने गामिया बुहुत गोग्लैसोलाङो मालाबाबो जौगानो हाया माने जुदि नोङो अ जुदि नोङो खनसे एसे साफा सानै गामियाव मोजां मानसि थायोब्लाबो बे एसेब गदावगायो खिन्थु गामियाव ओरैबायदि मानसि थायो माने नों जौगानायखौ नायनो हाया सोरबा सासेया नों जुदि इनिस सायाव थांनो नागिरदोंमोन ना नोंखौ माने ओरैबायाददि नाख्रेबनानै दडाउन खालामनानै दोनगोन गामिनि मानसिफोरा इदि आरो माने इदि मेन्टेलिटियाव थायो माने दासि माने सोलायनोनो रोङा आरो मानसिफोरा अ दा इदिनो आं दय होननाया सानसेनि आदारखौ माबोरै बुथुमगगोन बेखौ साननायावनो इसोर इफोरखौ सानबाय थानायावनो माने गथ'नि फिउचारा मा उनाव बिसोरखौ मोजाङै फोरोङाबा मा जागोन इफोरखौ साननो रोङियावनो माने बिसोरो गावसोरनि न'खरखौ माने माबोरै पास पार खालामलांनो हागोन बेखौ माने बिसोर साननायावनो साननायावनो गथ' गथायनि फैसारखौ माने बावनानै थालाङो आरो फोरों मा फरायनांगौ दे होननानै बिदि थायो माने आरो जुदि नोंखौ सोरबा गथ' गथथायखौ इदि फोरों इदि दाखालाम होनना बुंबाथाय माने आजिखालिनि मानसिफोरा मा सानो मिथिबायना उल्था आरोना नोंसोरनिखौनो नोंसोर मोजां खालामनो हायाखै नोंसोरनिखौनो खालामग्रो इदि बायदि उल्था माने उदखिया लोंनाय जानाय गावसिोरनि लाइफआथ' गैखालानो ओमफ्राय गावनि गथ' गथाय फिउचारखौबो माने मालाबाबो साना आरोना इसोर गोजेन उनाव माबा मोनसे खालामनानै जानो हायो जेन जों जेरै जादों इदि जेन इसोर जाया होननानै मोजाङै फोरोंलांनो फेेदेरलांनो होननानैसो साना माने साननोबो रोंला माने बिसोरनि माने मेन्टेलिटियानो आलदा जाखाबाय बिसोर माने मालाबा मोजां बाथ्राखौ सा आननो रोंला इदियावनो माने गामि गंसेया इदि इदि मानसिफोरजो जानानै थायोबाथाय गामि मोनसेया मारै देब्लप जानो नङा होमबा मालाबाबो डेभेलप जाया बिदिनो नों बो बिदिबा बैसाबो बिदिबा इदिनो सासे सासे इदिनो इदि जानायावनो आरो माने गासैबो माने लाब्रा बायदि जालाङो
औ
ओ इदियावनो माने मोजां फिउसार मोनगौमोनब्लाबो माने बिमा बिफानि थाखायनो खायसे गथ' थ'आ माने उन जानानै थांगौ जायो आरो ओ गोरिबा माने मानसिनि रोंगौथिखौ माने हमथानानै लाखिनानै दोननो माने बेखौ मालाबा बिरनानै थांनोनो चान्स होआ माने गोरिबाबो ओरैबायदि मोनसे लेथ्रा बुस्थु जे माने नोंनि फिउसारखौनो माने डिस्ट्रय खालामना होनो हायो आरो।
औ।
जुदि बिमा बिफाया मोजां फोरों राङा उन्दैनिफ्राय उन्दैयाव फार्स्ट मोजां माबा होनायासो मानसिनि दायथ'ना इखौ मोजां होनो हाबासो माने उनाव फिउचाराव मोजां जाहैनो हाग गोन इदि मालाबाबो जेबो साना माने इनि थाखायनो माने गामियाव ओरैबायदि गोग्लैसोनाय थासारि इ मोनसे गामिखौ होनदो आरो ना जेनेबा बेलेग गामिखौथ' आं नुहैयाखै दा बे मोनसे गामियाव इदि स सलियो आरो माने जेन लोंनाय जानाय खदायबो बैनियाव सानसे दिनै बिनियाव गाबोन बैनियाव जमा जमा जानाय लोंनाय हाजिरा खामला मावनाय इनोसै आरो माने जेब्बो गैला गथ' गथायाइख स्कुलाव गथायहरा गासिबो गथ'आनो माने गामिनिया फरायनो गारजोबबाय उन्दै उन्दैयावनो हाबा जाद दो गथ' जादो गथ' गथाय फेदेरदो हाबा जादो गथ' गथाय फेदेरदो हाजिरा खामला मावदो माने गामियानो बुहुत गोग्लैसोलांबाय माला जे डेभलप जागोन मिथिला आरो
औ
नङा होमबा दे नोंथाङानो एसे बुंदो।
औ ओ गामिनि थासारि होननानै बुङोब्लाथ' जोंना गामियाव बिदिनोसै गोदोनि समावथ' बांसिनसोमोन आरो बिदिया। जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफ्रा माने फरायनायावथ' माने गोदोथ' बांसिन फरायनायाव गोसो होखायामोन माने जानांगौ लोंनांगौ ओ जानो मोनदों लोंनो मोन्दों माने बेनो बुहुद थोजासे आरो। माने फरायनाय लिरनायनि सोमोन्दै जेबो साननाय बेफोरबायदि गैयामोन आरो। गोदोनि समाव ओ दायो जोंनिथिंजायबो माने जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो माखासे गामिफोर दङ जेराव दासिमबो माने सोलोंथाइखौ लानानै सोलोंथाइनि फारसे गोसो होआ आरो जेनेबा मा होनगोन बेखौ ओ फरायनानैलाय मा मोननो बेफोरबायदि टाइप नि मानसि थायो आरो जेनेबा फरायबाबो औ ओमफ्राय मा होननानै बुङो जेनेबा खायसे साख्रि मोनै सुबुंफोर फरायनानै जेनेबा साख्रि मोनाखै बिसोरखौ एक्जामपोल लायै लायै बुंगोन आरो। हनै उमुगालाय माथो फरायनानै मा मोनदों जेबोखौनो मोनाखै माथो बेफोरबायदि आरो। मालाबाबो इसोरो माने मालाय मोजांखौ साना आरोना।
ओं।
ओ नेगिटिभल' सानो गाज्रिखौल' सानो औ ओं। माने फरायबादि माने साख्रि लाथारनांगौ बिदिल' आरोना माने फरायनानै साख्रि मोनाखै नालाय बेखौनो एगजामपोल लानानै बुंबाय थांसिगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो गामिफ्रावथ' खायसेया माने जानाय लोंनायजोंनो गोदोसोनानै थायो आजिखालि आरो जौ जुवा गेलेनाय गोबां ओ जायगाफोराव बिदिखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय हौवासा गथ'फोरखौथ' माने बुंबाबो लाया खोथाबो मानि होनो हाया न'नि न'निफोरावबो मानिया माने उल्था उल्थासो दंफिननाय बिदि गोबां सोलियो आरो गामिफोरावहाय इनिफ्राय ओ
लोंनाय सोबनाय जानाय गथ
औ औ औ ओमफ्राय आरो गामि ओनसोलाव मा जायो ओ गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा जिहेतु सासे सानै जा रोंनाय बिथांमोनाबो माने गामियाव सा बाख्रि मावसिगोन ओमफाय साख्रि बाख्रि मावनानै टाउन फारसे मोखां जाबोसिगोन टाउन फोरावहाय थाफैसिगोनबा गामियाव लेखा गोरों सुबङानो रावबो थाला बिसोरखौ लामा देखायनो रावबोआनो गैला बिदि जानानै थायो आरो बिदिनि थाखायनो माने अबेबा गामियाव ओ सासे सानै फरायनाय मोजां ओंखारलांदोंबाबो माने बिसोरखौनो गामियावनो थालाबा लामाखौनो देखायना हानो रावबोै गैला होमबा बै गामियाव थानाय सुबुंफ्रा माने बिदिनो औ औ बिदिनो जेरै दं गो जेरै दाबै एरैनो बिदिनो थाबाय थानायखौ नुयो आरो बिनिफ्राय आरो मा होननो जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' गोबां सुबुंफोरानो माने ओ मा होनगोन बेखौ मोजाङै बा खायसेखौ आरो माने गासिबो नङा मोजां बिदिन्थि होआ माने खालि गुबुननि गारजिखौसो साननाय बा सोरबा जौगानाय सानाय बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो आरो नाथाय आथिखालाव एसे सोलायबाय आरो बयहाबो जेनेबा फरायनायफ्राबो गोबां जाबाय नालाय आथिखालाव जोंनि साफा सानै ओ बिदिनो गंसे गामियाव माने इउनिभारसिटियानोजा बा कलेजावनो फरायनाय सासेबाबो सुबुं थाखायो बिदि जाबाय आरो आथिखालाव बेनिखायनो ओ औ गोबां गामिफ्रानो माने सोलायबोबाय ओमफ्राय फरायनायनि बिथिङावबो एसे गोसो होसिननायखौ नुबाय आरो बेनिफ्राय ओ बांसिनानो हौवासा गथ'फोरखौ एसे खम सोलोंथाइनि बिथिङाव गोसो होनायखौनो नुनो मोनो माने हिनजावसाफोरखौसो बांसिन गोसो होनाय नुयो आरो गामि गामि थांनानै नायहैब्लाबो नुगोनदि माने बां बांसिन गामियावनो हिनजावसा गथ'फोर बांसिन फरायनाय बेखौ मोननो थाङो मोनगोन मोनो आरो नुनो मोनो बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलनि थासारिफ्रा दासिमबो बबेबा बबेबा जायगायाव बुहुत गाज्रि माने जौगायाखै आरो गामि ओनसोलनि थासारि लामा सामाबो मोजां गैया फरायसालिफोरनिबो आंखाल बिदिनि थाखायनो माने बबेबा बबेबा गामिफ्रा दासिमबो जौगानाय नङा माने फरायसालियाव थांनो थाखायनो उसुबिदा नालाय थांनो हाला फरायसालिफोराव औ बेफोरबायदि जानानै आ अबेबा गामियावथ' दालांफोरानो गैया होमबा दैमा दैलांनि समाव दैयाव बारलांनो हाया औ बिदि माने खस्थ' जायो आरो बि बिनि थाखायनो माने फरायसालियाव थांनायफ्राबो खम होननांगोन बे बुंनांगोन आरो बबेबा बबेबा जायगायाव जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला बे टपिकखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
होनबा ना मालाबा रायलायफिनगोन